हेल' खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
हेल' हेल' खोनाबायना नोंथाङा
खोनादों खोनादों औ खोनादों
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां नोंथाङा सावरायनो हाबफागोन ना औ औ होमबा आयदायानो जाहैबाय दोरोङारि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला थ' जोङो मिथिखायोना नोंथां जेरै बर' सुबुंफोरा माने बर' सुबुंफोरा दोरोङारि ओंख्रिया जाहैबाय अनला दाउ एबा नारजि अमा एबा सबाय साम' बेफोरनो जाहैबाय ना आरो ना जेरै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओंखामजों लोगोसे माने माखासे ओंख्रि फोरबो एबा मैद्रु मैलाफोरबो जाबोगासिनो दं आरोना आरो दासिमबो जायो आरोना आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिं अनला ओंख्रिफोरखौ एबा नारजि अमाफोरखौ माबायदि रोखोमै सङो नोंथाङा फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंनियाव ज' जिहेथु नोंथाङा अनला खा अनला ओंख्रि होनबाय अनलाखौ जोङो जोङो थावजों गोबां खार खारै जानो हायो थावदो जानो थाखाय जों औवा मेवाइ जिहेथु औवा मेवाइखौबो बाहायनो हायो। थावदो जानो थाखाय बेनिफ्राय जोङो मैगं गोथां जिहेतु लाइ लाइफोरखौ जों बाहायनो हायो। बिदिनो बिदिनो दाउ दाउ लकेल दावफोरनि थाफा देरोबाथाय जोंना गाहाम जायो।
औ नंगौ।
औ बिदिनो आरो जों औ खारदै जानोबाबो जों अ दै जानोबाबो जोंङो बिदिनो अनला अनलायाव जोङो बिदिनो ओ बिदिनो बायदि बायदि बुस्थु होनानै संनो हायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जों नारजि नारजि होनोब्ला नाथाय जों नारजियावबो बिदिनो नारजिखौ जों खारै जायो बांसिनानो खारै होनायो बेनो नारजि नारजि होनोब्ला आरो नारजिया बिदिनो मोनसे ओ दायो नों रज'हांनायाव मोनसे बिनि बिनि बिफांखौ बे फाथो जिहेतु फाथो होनो बेखौ जानो हायो बे बेखांनायनि उनावसो जोंनिया नारजि जायो जिहेथु जों बिलाइखौ फोराननायनि उनाव नारजि जायो बेखौ नारजिखौ जोङो बिदिनो अमा अमा बेदर अमा बेदरजों जों बांसिन जानायहाय नुनो नुनो मोनो अमा बे अमानि बेदर मोन आरो बेनिफ्राय बिदिनो बेनि अनगायैबो जोंनियाव सबाय आरो सामु सबाइ आरो साम' जानाय जायो सबाइ आरो साम' जोङो बिदिनो ओ जोङो साम'खौ ओ साम'खौ जोङो गिबियावनो दाननानै साफा खालामनाय जायो जिहेथु जोंनियाव मैला थायो नालाय दै दैयाव थाबाय थानाय फोसोबना लायो साफा खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बेखौ ओ बेखौ जोङो मानानै होनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोथां।
औ जोंनि ओनसोलथिंबो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो ना नोंथांमोन नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिबो जानोबा जोङो सिगाङावनो खारै एबा माइरंनि गोनांथार जायो आरोोना नोंथां बेनि उनाव जोङो अनलाफोरखौ जेनेबा जानो जानोबा जोङो बेखौ दसे सम माइरंखौ सोमनानै दोनो आरोना गावबा गाव बिसि बुराजा संगोन बिनि जखानि खुरैसे एबा खुरैै बेनि उनाव जोङो खारैखौबो माने खारैखौ जोङो मानिफ्राय बानायो होननानै बुङोब्ला नोंथां जेरै सबायफोरखौ मारा होखांनाय उनाव एबा बेसरफोरखौ मारा होखांनायनि उनाव जों बेसरनि सा एबा बिगुर फोर जोङो माने सावनानै लागोरो आरोोना नोंथां बेनि उनाव सावना ला खांनायनि उनाव सानसे एबा साननै बे हाथफ्ला जानायखौ दोनो आरो बिनि उनाव हाथफ्ला जानायखौ दै एसे सारस्रो सारस्रो खालामनानै जोङो बेखौ नानानै मोजाङै लादु बायि गिदिर गिदिर सिथ'नानै लायो आरो ना नोंथां। बिनि उनाव जोङो बेखौ रानजासिम फोरानो फोराननानै जों बेखौ प्लास्टिक एबा बबेबा बुस्थुफ्राव मोजाङै खाथेनानै दोनो जाहाथे बे गोबावस्राङो बिनि उनाव जों अनला ओंख्रि जानायनि सिगां बे खारैखौ नारेंखल खलथाफ्राव एबा सादानिफ्राव दोननानै जोङो दै होनानै बेहाय सिफ्रुनानै दै होनानै जोङो बेहाय माने गेलासाव होसननानै लाग्रो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव जोङो दाउफोरजों जानोबा एबा दस्राफोरजोंबो जानोबाबो जोङो बेफोरखौ दाउफोरखौ मोजाङै सिथारनानै सुनानै मोजाङै थाव होनानै सामब्राम बायथिना होनानै एवनानै लाग्रोयो बानलु होनानै बिनि उनाव जोङो माखासे मस मस्ला मस्लि होनाय जायो जेरै सामब्राम गुफुर हाइजें जिरा लंथं बेफोरबायदिखौ दाउ एवनायावनो होनाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनाव दाउ खौ दसे मोजाङैनो एवफ्रामखांनायनि उनाव जोङो दाउनि बिदैया रानजासिम एबा एसे फ्राम फ्राम एवफ्रांखांनायनि उनाव जों बाहाय दैखौ एसे बुरजायैनो होनानै लाखानाय जायो। बा माने औ बेखौ गोदौनानै जाहाथे राननानै दैया जोबजोबा बिनि उनाव जोङो बियो ग्लाब ग्लाब गोदौबा बै माने मा होनो माइरं सोमना दोननायखौबो जोङो मोजाङै सुनानै सर'नानै लायो दसे सम। बेनि उनाव जोङो उवालाव गाहेनफोरजों देयो एबा मिक्सारावबो जोङो देनो हायो बेखौ। बेनि उनाव जोङो औ बि देनानै लानाय अन गुन्दैखौ दैजों लागायनानैबो हरजायो एबा फ्रि फ्रि सारनानैबो हरजायो आरो ना नोंथां। बिनि उनाव जोङो बे अन गुन्दैखौ हर खांनायनि उनाव एरबाय थायो मानोना अनलाया एराबा गोदोयो आरोना। बिनि उनाव बेखौ एरखांनायनि उनाव एसे गोदौनाय महराव फैब्ला जों बाहाय खारैखौ नांगौ बायदियै खोस्लिसे खोस्लिनै बेफोरबायदि बाबनाय बायदि बिदि होयो आरोना नोंथां बिनि उनाव बे खारै खौ होनाय लोगो लोगोनो दसेनि उनावनो जोंनि अनला ओंख्रिया गोजा गाबनि समायना माने जानो लुगैनाय बायदि बिदि बिदि महर जानानै फैयो आरो ना नोंथां बिनि उनाव मोदोमफ्रु फ्रुलायो बेनि उनाव आरोबाव जों संख्रि साखिखांनायनि उनाव बाहाय गोजां बोथोर र' जोङो जायोबोला दुन्दिया होनानै होयो आरो ना नोंथां माने गोथाव मोनामनायनि आरो दैज्लां बोथोरफ्राव जायोबा जोङो गंगार दुन्दियाफोर होयो
औ
बिनि उनाव जोङो अनला ओंख्रिखौ जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जायो आरो। बे बर'फोरनि बे दोरोङारि ओंख्रिनि मादाव अनला ओंख्रिया आरोबाव जि आइ टेकबो मोननो हादों आरोना नों नोंथाङाबो मिथिखागौना औ औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर'फ्राल' जादिया एबा मोनथिला माने गुबुन हारियाबो जायो आरो हटेल रेस्तुरेन्टफोरावबो होनाय नुसै आरो ना बेफोरबायदि जे जोंनि बर'नि बे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौबो औ नोंथां आरोबाव अ बे स सबाय साम' बेफोरबायदिनो नोंथाङा फोरमायलांनायफोरबायदिनो बिदिनो संगोरो। जेरै सबाय साम' संनोबा जोङो साम'फोरखौ एबा दैमाफोरनिफ्राय एबा बाजारफोरनिफ्राय लाबोनायानो जा जोङो बे खौ जानायनि फुङाव जागोनबा जोङो बेखौ मोनायाव सोमनानै दोनगोरो आरो ना जाहाथे बिनि मैलाफ्रा माने मोजाङै खिगारो एबा गगारो एसे बिनि उनाव जोङो फुंनि समाव जानोबा जों बेखौ फुङावनो सानगा सान्दांगा एबा सान्द्रिफ्राव बोखांना लानानै साम'खौ जागा होयो। बिनि उनाव बेखौ दलद दलद मोनसे स्टेपेन लानानै बे साम'नि मोदोमाव थुयै थुयै जोङो बे दाखोनखौ बोखानानै लायो दाखोनखौ बोखाखांजोबना नायनि उनाव जोङो औ बिनि साम'नि खिथु एबा बिजौखौ जोङो दानस'नानै लायो आरोना ससे ससे मानो होनबा बिदि दानस'बासो जोङो साम'आ सोबबा माने मोदोमा फैयो आरोना बेनि उनाव जों मोजाङै साम' खौ मानजिनानै सुनानै लायो आरो ना। बेनि गोजों जाजासिम ओमफ्राय आरो सबायजों जानोबा जोङो साम'खौ बिदिनो थाव होनानै एसे एवफ्रामनानै लाबाय मस्ला मस्लि होनानै एव हमना लाखांनायनि उनाव जोङो एसे गोबावैनो साम'खौ एवखानाय जायो आरो ना। एवनायनि उनाव जोङो बै सबाइ जे सबायफोरखौबो बिदिनो फोनौआवबो फोनानै लाजायो एबा हाथाइनिफ्राय लाबोनायानो जा बेखौ जोङो साराय गुदुंआव एसे एवनानै लाग्रोरो एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ उम माबाफ्राव लानानै संग्रायफ्राव लानानै एबा प्ला दाफ्राव एबा खामफ्लेफ्राव जों एसे दोननानै माने एसे इसे दोननानै जोङो बथलजों होख्रेनाय जायो आरो ना नोंथां। आरो बे स सबायाइनि बिगुरखौ आरो खुबावनो थाखाय जोङो आरोबाव उवालाव गायहेनखौजों देनानै लायो जाहाथे मोजाङै गुयो। बिनि उनाव जावस्रैनानै जोङो बेखौ सुनानै लायो। आरो खुकाराव रुनोब्ला जोङो बेखौ माने खारैखौ होखानाय जाया मानो होनबा खुकाराव रुयोब्ला जोङो गोदौफावो बिनि उनाव बथनाव औ औ बेबायदिनो साम ओंख्रि जानाय समाव साम'खौ एवनायनि उनाव एवखांनायनि उनाव जोङो सबायखौ बे होख्रेना लानायखौ जोङो साम बे सब साम'आवनो हरनानैबो दसे एवनानै जोङो बिदिनो दैखौ बुरजा होनानै एक घन्टासो एबा एसे गोबावहालागै जोङो माने बिदिनो होफाखानो हायो आरो ना बिनि उनाव साम' साम'आ मोननाय बायदि जानानै साम'आ जेब्ला साखिनायनि गयो बेबायदिनो सबायाबो रुइलांखायो आरो ना बेनि उनाव जोङो औ औ नंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो सबाय साम'खौ संनाय जायो आरो ना नोंथां। आरोबाव औ। नोंथांमोननि ओनसोलथिं आरो मा मा जेरै मैद्रु मैला बेफोरबायदि खांनानै जानाय नुयो नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोन ना?
औ जोंनिया बिनो मैद्रुफोर बुङोब्ला जों लाफा मैद्रु जोंनिया गोजां गोजां बोथोरावहाय मोननाय जायो बोथोरावहाय। बिदि ला मैद्रु नङाबाथाय बिदि लाइ मैद्रु बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ओ आरो बिदिनो मुला मुला ओंख्रि बिदिनो मोननाय जायो। बेफोरखौ जोङो जानाय नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायै जोंनियाव खारदै ओंख्रि जानाय नुनो मोनो। बिदिनो लाय खारै। बिदिनो बायदि बायदि बिदिनो हाग्रा हाग्राफोरनिफ्राय बुथुमनाय बिदिनो जानो हायो। बिदिनो जों ओ बिदिनो जाय बुस्थुफोरखौ जों जायो। बेफोरखौ खौ बुथुमनानै जों गोदोनिफ्रायनो बेबायदि खारदै हाग्रानि हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जाय बिदिनो जों खारदै खारदै होनोब्ला जों नोंथाङा जेबायदि खारदै बान बाथ्राखौ बुंबाय आं आरो बेयाव मोनसे मुंखफानो नागिरदों जोंनि जायगा ओमफ्राय बेबायदि खारदै बानायनाया मोनसे थालिर थालिर बिफां थालिर बिफांनिफ्राय जों खारदै बानायनाय नुनो मोनो। बिदि सारायथिंखौ जोङो थालिरनि फस्लाय एबा थालिरनि गाराइ मादाखौ जोङो खारदै बानायायो बिदिनो जों दानफायनानै बिदिनो थुखुरा थुख्रा खालामनानै जों बेखौ फिसा हा-हाख्लाबनानै बेखौ जोङो माबायो सान्दुं मोजाङै फोराननाय जायो। साननै सानथामबो जान रान-रानखुदा। थाय बा बेखौ सावनाय जायो मोनसे मोजां सावनाय जायो सावनानै जों बेखौ ओ बे जे हा थफ्ला ओंखारो हा थफ्लाखौ जोङो ओ सालिनानै गाय गुन्दै सालिनानै लाना फैनाय जायो। लाना फैनानै मोनसे ओ मोनसे जायगायावहाय जोङो दोनथुमनाय जायो उननि समनि थाखाय जानो थाखाय बेखौ बेनिफ्राय जों नोंथाङा जिबायदि बुंबाय खारैखौ संनाय बेबायदि जों मे
नंगौ नोंथां अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां औ दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ होमबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ औ नोंथां
दे नोंथां